हेल'
हेल' खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों र
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
अ नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखो जासिहरनाय थाबाय। नोंथाङा दा मानि सायाव सावरायनो सानदो?
औ सार ओ नोंथां ओ जोंहा दा बैसागुनि सायावनो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांदो। नोंथांजों नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन औ दा बैसा गु होनोब्लाथाय ओ बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो जा खुंबोबाय थानाय मोनसे फोरबो नङा होनबा? बैसागुआ
गो नोंथां
ओ बेखौ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा गाजा गोमजायैओम मोसानाय मुसुरनाय बिसोरनो ओ खाम, सिफुं, जथा, सेरजा लानानै मोसानाय रंजानाय ओ बेफोरनि गेजेरजोंनो जौ लोंनाय बेफोरबायदि ओ रंजा बाजायै फोर फालिबोगासिनो आरो बैसागु फोरबोखौ।
औ नंगौ नोंथां नों थिगखोनो बुंदो।
औ बे जा बैसागु फोरबो बेखौ नोंथांमोननि गामिखिजाय माबोरै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? ओ गिबियावनो औ गिबियावनो बैसागु होनोब्लाथ' जोङो ओ मोनथाम बाहागोआव राननाय होननानै जों मिथिनो मोनगोन ना नोंथां
औ औ
ओ गिबियानो सुबुंनि बैसागो बिनि उनाव ओ जा आंखाल एबा काति बैसागु बिनि उनाव ओ जोंनिया थाहैबाय मागो बैसागु औ नोंथाङा नोंथाङा दा ओ नोंथांमोननि गामिखि जा बे बैसागु फोरबोखौ माबोरै गाजा गोमजायै खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां
औ देनाय
दाथ' ओरैनो बैसागोआव जोङो बैथागो बैसागोआथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे देरसिन फोरबो हिसाबै मानिजायो नोङा होमबा?
नंगौ नंगौ
बर'निनो बे मोनसे देरसिन सिनायथि जो बैसागोआनो जोंनि मोनसे गेदेर फोरबो आरो ना
नंगौ औ
जों बेखौ बोसोर गोदान हिसाबैबो फालिनाय जायो।
नंगौ नंगौ
लोगोसेनो जों मानसि हिसाबै सिबिनायजों लोगोसे बेखौ मोसौ मोसा बेफोरबायदि मोसौ बोरमानि सायावबो जों माने
नंगौ नंगौ
जोथोन लानाय जायो आरो बिसोरखौबो माने सिबिफानाय रखम जायो जोङो। दा बे बाय बिदिनो जोङो जेरै बैसागोनि जे दमासि जोंस बैसागोनि सेख कालार मोननायनि सिगां बुङो
नंगौ न
बे दमासि खालि जों माने बिदिनो जोंहा गोदोनि नेम बायदियै जेरै थाराय लाव फान्थाव बेफोरबायदि हालदै बायदिसिना बेदबायदिनो जोंनि सिगाङाव जेरै जों खांनानै बायदिसिना हाग्रा बायदनिफ्राय मोननाय बेफोरजोंनो मोनसे माने फोरबो बायदियै जों बेफोर गासैखौबो खांजोबनानै मोनसे मोस थौ जोङहा मोसौ थायो न'आव बयनियावबो न'खराव बेनिफ्राय बोरमा थायो सोरनावबा बेबायदिनो जों बिसोरखो सि सिगांग्रो मानसिया सिखौ सिबिनायनि सिगां बिसोरखौ जों माने अनसायग्रोयो आ ने बिसोरखौ जों थुखै बियो दैमायाव लांनानै थुखैनानै जों बिसोर खौ बिदिनो पथा बायदि होनानै जों माने बिसोरखो उदां खालामग्रोयो आरो उदां खालामनायनि उनाव जों बेनिफ्राय फैनानै जों सिगांग्रो इसोरखौ सिबिनो थाखाय जों जोंनि बाथौसालियाव जों मानो साखोन सिख खोन खालामबाय बाथौखौ साखोन सिखोन खालामनानै जों बिदिनो बोसोर गोदाननि मुङै बोसोर गोदान मोननायनि मुङै जोङो माने इसोरखो गाबज्रिग्रोबाय गाबज्रिनायनि उनाव बेबायदिनो जोङो जोंनि जि आबै आबौ आयं बेबादि गोदोर जोंनिफ्राय गोदोर सुबुंखौ जों बिसोरनिफ्राय गियान मोननो थाखाय आरो बोसोर गोदाननि मोनसे खुसिनि मोनसे माबाजों जों बिसोरखौबो सिबियो आरो न'खर न'खर थांनानै दा बिदिनो सिबिनायनि गेजेरजों जों बे खिनि दिनखौ जों गाजा गोमजायै हेगारहरो। लोगोसेनो आरो जोंहा जेब्ला गोदान बोसोर फैयो। बे बोसोराव जोंहा मोनसे गोदोनि नेम बादियै जा मोनसे जानाय लोंनायनिबो मोनसे फोरबोबो मोनसे थाबावो जेरै फुंखा बायदि थिना फस्ला बायदिसिना जानाय। बेबो थाबावो बेखौबो जोङो
सेजौ से बिदनि जा मैगं खाबथिंनानै जानाय बे औ
बायदिसिना मैगं खााबथिना जेरै दिंखिया फुंखा थालिर फस्ला बेबायदि खाबथिंनानै गोदो आबै आबौनि नेमखौ लानानै जोङो माने बैसागोखौ दाबो बे जोंनि एरिया खिनियाव बा जोंनि गामियाव मोजाङै दाबो खुंफुंनाय जायो आरो बेखौ बेबायदिनो सिबिलां सिबिनायजों लोगोसे जों मान होलाय लायो। सुबुंखौ सुबुं मान होलायलायनानै सुबुंजों सुबुं अनसायलायनानै बे से कालारखौबो जों माने गोथारै माने मोजां मोनसे माबाजों लाङो आरो बे खालि बेनिफ्रायथ' जोंहा बेनि उनाव जोंहा मोसानाय मुसुरनायथ' दंखायो नङा होमबा? फ्राय मोसा सानाय मुसुरनायाथ' जोंना गासै जायागायावबो दोंखायो जोंनि बर' जागायाव बेखौ बयबो सिनायखायो बिदिनो खाम जथा बायदि लानानै गाजा गोमजायै ओंखारनाय लैहोर लैहोर ओंखारनानै जोङो जि बर'नि गाननाय जोमनायखौ जों बेयाव बेरखांहोजोब नाय जायो। आरो दामनाय देनाय खाम सिफुं जथाखौबो बेयावनो गामियाव बेरखांहोजोबो। बेबायदिनो जोंखौ गुबुन हारि याबो सिनायखायो बे समाव। बे बर'नि जे मोनसे गेदेर फोरबो हिसाबै जोङो बेखौ सिनायथि होयो आरो बे समाव बे बेसारद बोसोर गोदानाव बे बैसागो दानाव गाननाय जोमनाय आर'नाइ बायदिजों मोनसे सिनायथि होजोबनाय जायो आरो दा बेबायदिनो जों बे गामियाव जोंनाव बेबायदिनो सोलिनानै दोङो आरो गोदोनि नेमखो जों नागाराखै। दा बे बैसागो बेबायदि जों सिबियो। दा थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनाव बेखौनो सोंनो सानो नोंथांनि बायदिब्ला जोंनि गामिनिफ्राय माबा मोनसे पार्क ब थानो हायो आरो माबा मोनसे मोजां सिबिथावना आरो नों थांनि गामियाव मोनबावनोबो हायो। बेखौ मिथिनो नाजादो आरो आं माने।
औ औ नोंथां ओ जोंना जा बैसागुनि ओ से से खालार से खालारनि सिगाङाव मोसौ थुखैनाय बेखौबो ओ जोंनिया गिबियावनो फुङाव आं खोन्थानि नोंथांनो फुङाव जोंनिया मोसौखौ नोंथाङा दानि बावैसो एसे मोजाङैनो बुजि जाय‌लांबाय खिन्थुबो आङो जा जोंनि - गामियाव जाबायदि बे बे मोसौ बा बोरमा थुखैनाय मोसौ एबा बोरमानि जा सिबिनाय फोरबो बेखौ जों माबोरै फालियो नोंथांनि सिगाङाव एसे आं फोरमायना लानि। गिबियावनो जोंनिया औ गिबियावनो जोंनिया फुङाव उथिनानै जा हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनाय जेरै थाराय फान्थाव हालदै दिग्लिलिथि बेफोरबायदिनो पानिलाव बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदिखौ हानानै जों माने माला सुनानै मोसौनो फोन ओ गानहोनाय जायो आरो। लोगोसेनो बेखौ जोङो दैमा एबा फुख्रियाव लाना थांनानै बेखौ जोङो थुखैनाय जायो आरो हांगारनि फथाबो मोसौनाव जोङो फोननाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो मोसौ न'नि नामावनो ओ दोनदाल दोंसे बेनि उनाव बेफोरबायदिनो पानिलाव थाराय बेफोरबायदि हाफ्लेनायखौ जोङो बाउनानै मोसौखौ दुब्लियाव उदाङै हेंगारना होनाय जायो आरो जोंनिखि। बेनि उनाव मोनाबिलि समाव जोंनिया मोसौखौ न'आव लाबोनायनि सिगां जोङो लामायाव जिगाब आरो गोबां बेफोरबायदिनो सु गोनां बिफां बेफोरखौ सावनानै जेनेबा सावनाय जायो आरो जाहाथे मोसौनाव जेबो गाज्रि रोखोमनि बेमार एबा खुगा नांनायफोरो माने साबदेरा आरो बेनि थाखाय बे बे जा खुगा फोरनाय नेमखान्थि बेखौ जों फालिनाय जायो। बिनि उनाव नैथि सानखालि जोंनिया जाहैबाय मोसानाय बा मानसिनि बैसागु। मानसि मनसिनि बैसागु खालि जोङो ओ नोंथां गिबियावनो जोङो फुङावनो उथिनानै गोदो उन्दैनिफ्राय जेनेबा गोदोनिफ्राय मान लायो आरो उन्दैखौबो जोङो अननाय होयो आरो बिनि उनाव। जों गाजा गोमजायै। गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथा थाय गासैबो ज' ज'यैनो माने रंजानो एबा गामि गामिनि फारसे रायजोफोरनि न'खर न'खर मोसानो एबा मागिनो ओंखारलाङो आरो जोंनिया।
औ।
औ नोंथाङा काथि गासा जा काथि बिहु आंखाल बैसागु बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो नोंथांमोननि गामिनि बा नोंथाङा मिथिनाय फंनैसो आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां। दा काति बिहुआबोथ' जोंनिनो बर'निबो बे मोनसे बेबो मोनसे फोरबो। दा बे हीसाबै जों बेखौबो माने जोंनि गामियाव ओरैबायदि सिबिनाय जायो माने अ बेखौथ' जोङो जोंनि नै बे गामि याव बेखौ माने मोनाबिलि समाव जों सिबिनाय जायो। काटि दानखौ। दा बिदि खायफा -खायफा गामियाव बेखौ से खालाराव सिबिनाय जायो आरो खायफा- खायफा गामियाव बेखौ माने दमासियावबो सिबिनाय जायो। दा थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे ओनसोलाव बेखौ दमासि खालि सिबिनाय जायो आरो ना। दमासि खालि बेखौ मोनाबि बिलिफांआव जोङो बेबादिनो जों गाज्रि बुट फिथाइ सामथाइ बेबादि लानानै जोङो माने मोनसे गोदोनि फोरबो बायदियै जोंहा मोनसे दना दाननाय जायो। आरो बै द'नायाव जोङो गय फाथै जरा बेबादि साथि खाला आरो बुट आरो जोंहा मिथिंगायाव मोननै फिथाइ जेरै नारें नारें दुम्ब्रा। बे आरो बे बोथोरनिनो मोनसे फिथाइ नालाय काति दिननि बे मोनसे बोथोरनि फिथाइ बे नारें दुमब्राखौबो जों लाथारनांगौ जायो जोंनि हिसाबाव बे नारें दुम्ब्राबो होनाय जायो। गाज्रि बुट नारेंखल बेबायदि होनानै जों बेखो मोनाबिलियाव गासैखौबो जगार लाखाबाय लानानै द'। नाबो दानबाय दाननानै जों बेखौ जोंनि मेन माने आबादानो जाहैबाय माइ। बे आ माइ आबादाव जोङो सिगांग्रो माने बेखौ फालिनाय जायो आरो माइ आबादाव जोंडो बेखौ मोनसे लावथि दाननानै बे लावथिनि सायाव जों थालिर फस्ला दाननानै थुना दोनो। बे थुनायाव जों थालिर फस्लाखौ बेयाव होनानै जों बेखौ दुब्लियाव साथि साव हैनाय जाग्रोयो सिगांग्रो। दुब्लियाव साथि सावहैनानै जों बेखौ इसोर आफा बोराइ बाथौनिसिम मोनसे आर'ज गाबो जों बे काति गाासानि नामाव बे आर'ज गाबनानै बेनिफ्राय जों दुब्लियाव होखांनानै जों न'आव फैयो
खोनादोंना नोंथाङा हेल' औ नोंथांजोंना दा ओ समाबो जाबायमोन ओ नोंथांजों रायजल्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांनिफ्राय जा बैसागु बर फोरनि बैसागु मोनसे फोरबो बेनि सो ओ बेनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिनथि नो मोन्दों
औ औ
जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां दे होमबा खुलुमबाय नों आसा खालामो उनाव नोंथांजों फिन खनसे रायजलायफिननो मोनगोनखौ
जागोन नोंथां गोजोनथों